नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना अडियखौ मोजाङैनो औ आरो नों थांनि सायाव आं मोनसे ओ दैज्लां बोथोरनि सायाव टपिक लानानै फैदोंमोन नोंथाङा सम बेनि थाखाय ओ सम होनो हागोन ना? दसे सम होनो हागोन ना औ दङब्ला ओ दैज्लां बोथोरखौ लानानै मोनसे टपिक बुंनानै होनोसै ओ दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोङो दैज्लां बो बोथोराव जोङो गरम जायो दैज्लां बोथोराव जोङो गरम गरम फिथाइ सामथाइ मोनो दैज्लां बो बोथोर जाबाथाय जोङो जुन जुलाइ जाबाथाय ओ माइ माइ गायनाय फुनाय बेफोरो दिन बे समाव सफैयो। जों बे समाव गायनाय फुनाय खौ बांसिन बे खेथिखौ बांसिन मावनाय जायो बे बे समावनो दैज्लां बोथोरावनो बांसिन अखा बोथोर जायो नालाय। ओ अखा हायो दै दैज्लां बोथोराव बांसिन अखा हानाय जायो बिनि थाखायनो जोङो बे माइ खेथिखौ मावनानै जानाय जायो आरो ओ मेसें बोथोरावथ' माइ खेथि गायनाय जाया नालाय जों दैलां बोथोराव सो मावनानै जायो आरो बे खेथिखौ ओ बांसिन अखा हानायनि थाखाय जोंनि दुब्लिया गुरै जायो बिनि थाखायनो जोङो माइ गायनो फुनो मोजां मोजां जायो दै सारनाङा जों अखानि दैजोंनो माइ खौ गायनानै जायो। दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोङो जेरै गाय माइ गायजेननायनिफ्राय लानानै जोङो जुन जुलाइ मासावनो जोङो माइखौ गायनानै फोजोबनाय जायो दानि जुगाव सिगांनि समावथ जोङो जुलाइ जोबबाबो माइ गायनाया जोबामोन मानि थाखाय होनब्ला जोङो दायो माइखौ जोङो थाब थाब फोजोबनानै लायो थाब थाब गायो जोङो ओ मोसौजों हालौनाय जालिया माइ गायनाया सिगांनि बायदि मोसौ हाल जों एवनानै गायलिया दब्लायनै दब्लायथाम ओ दानि दानि जुगाव जेनेबा जों माइ गायनोब्ला जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै बेग्राबै बेगाबा सानसेयावनो खनसेनो फोजोबो मानसि लानानै माय गायनानै थाब फोजोबनाय जायो ओ बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव थाब थाब माइखौ गायनानै बयबो ओ जोबस्लाबा ओ बिगा ब्रै बिगा ब हाखौ जोङो सानसे साननैजोंनो गायनानै फोजोबनाय जायो आरो ना। सिगांनि बायदि दब्लायसे दब्लायनै हालेवनानै गायनानै जाला ओ अब्लाबो दानि जुगाव माइ गायनाया ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनाय नालाय माइआ बांद्राय मोजां जाला फिथाइ बरहा जाला सिगांनि समाव जोङो दब्लायसे दब्लायनै हालेवनानै गायना जानाय समाव माइआ बिदां बरा बरा फि फिथाइफ्राबो बिराद जायोमोन आरो
औ
दानि जुगाव जोङो दुब्लि फोथाराव ना मोननो थांलिया दैज्लां बोथोर जाबा सिगां गोबां ना मोनोमोन। मोनजायमोन दायो ना मोनजाला बेलाव बेलावखौनो नुनो थांबावला बे लावा जेरै गोदोनि समाव बिराद दुब्लिखौनो ओंखारनो हायामोन आयथिं हरबानो बेलाव फिसा गिदिर गासिबो फैजोबोमोन दानि जुगाव बेलाव मासेबो नुला जोङो दैलां बोथोराव जेरै दैबाना जायो जोङो दैबाना जाबा माइ गायखांनायफोरा गोबां खहा जालाङो सिगांनि समाव गोबां दैबाना जायोमोन दा बेफोरो जोंनियाव एसे खम जाबाय गुबुन जायगायाव जाहैयोब्लाबो दा जोंनि जायगायाव खम जाबाय माइ गायखांनायाव दैबाना जानानै होयोब्ला जोंहा बिराद खहा जायो बांसिन बाला फबफैनानै माइफोरखौ फबनानै जोंनिखौ ओ खहा खालामना गालाङो दै बानाया दैज्लां बोथोराव बांसिन अखा हानाय जाहोनाव जोंहा दै बाना जायो। बिदिनो दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ बस्थायाव बाला सोनानै बेखौ जाबनानै होयो ओ हाखौ खुर- खानो हायैनि थाखाय जों जे सि बि जों जावनानै सिगां ओरैनो बालाल' फैयोमोन बिनि थाखायनो थाब थाब दैबाना जायोमोन दानि जुगाव जों बस्थायाव बालाखौ सोनानै ओ जाबनानै माथावरि खोबा जोङो बालाखौ बांद्राय खुरख'नो हाया ओंखायनो आरो जोङो दै दैसा सेर सेरफ्राव औवा गायना लानांगौ औवा गायना लाबथाय खाय औवा आरो दे बारायनानै ओरै हाखौ गोरा खालामनानै लाखियो बिनि थाखाय दै बानाया एसे खम जाबाय दै बाना जाबा जोंहा मोजां फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि दैबाना जाबा फारसेथिं मोजाङा जाहैबाय जोंहा दै बानाया फुलुं लानानै फैबाथाय बे फुलुंङा जोंनि माइफोरखौ मोजां खालामो
औ
सोमखोर सोमखोर गसा बारायहोयो बि- दां बरहा जायो फुलुुंआव हासार दं मोनसे बे हासारनि थाखाय जों माइआ बिदां बरहा गोलाव सोमखोर सोमखोर जौ जायो आरो बाला फबबाथाय जोंहा बे माइखौ मोननो थाङा बे फारसेथिं खहा जानाया आरो न' बां लोमसावहैयो ओ फख्रि बिलो लोमसावनानै नाफोरखौ लानानै थाङो दै बानाया जोंना फारसेथिं बनबो मोनो हाजोनिफ्राय गुगाबोनाय बनफोरखौ जेनेबा गोरान बनफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो बेफोरनो दैज्लां बोथोरनि जोंनि मोनसे दैलां बोथोराव जोङो माइ गायनाय फुनायनि बेफोरो आरो नोंसोरथिंलाय दैज्लां बोथोरखौ मा बायदि दैज्लां बोथोरनि ओ बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हा- गोन नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोरानो सलिगासिनो दं नालाय नोंथां गायनाय फुनाय गायनाय फुनायानो सोलिगासिनो दं आरो जोंहाथ' दिनैसो खोथियाखौ अ मैया मैयानिफ्रायनो फुदों आरो खोथियाखौ खोथिया फुनाया जाहैबाय फुंनिफ्रायनो ओंखाम जानानै ओंखाम जानानै दै लोंना ओंखार ओंखारबोनाय जायो फुंनिफ्रायनो दै बथल आरि लाबोनानै जोंङो दुब्लि गेजेराव सानदुं गोसायाव खोथिया खोथियाखौ फुना लाग गोरो खोथियाखौ फुना लाखांनानै गायनो थाखाय जोंङो बे खोथियाखौ मोजांङै फुनानै मुथा मुथा जाबना दोननानै मोनबा बिदिनो सयथा मुथा होनानैहाय जोंङो ज' दोन ज' जाबनानै खानानै दोननाय जायो आरो खानानै दोननानै जोंङो बेखौबो आलियाव दोनजाया बे खोथियाखौबो मानो होनोब्ला आलियाव दोन ओमफ्राय मोस्रोमफ्रा बानानै बे खोथियाखौ गाज्रि खालामजोबो मोस्रोम बाहा लानानै खोथिया माइ गायनायाव जोबोद गाज्रि जायो आरो बेनिखायनोहाय जोंङो खोथियाखौ फुखांनानै दैयाव ज' दोननाय जायो। गासैखौबो जमा बुथुमनानै ज' दोन्नाय जायो आरो गायनो गायनायनि अखानायैनो जोंङो बे खोथियाखौ रोगानानै नै बाथिजों रोगाननानै बै गायनाय गायनांगौ हायाव गायनांगौ हायाव बे दब्लाय खौ सुफुंनो थाखाय बे खोथियाखौ दोनहैनाय जायो आरो आरो
जायो
रोजानानै दोनहोहोनानै अखानायनायै अखानायै जोंङो अखानायैहाय ज' ज' लोगोफोर लानानै एबा बिमा बिमा बिमादैै बिब' बिबाजै गासैखौबो ज' ज' लोगो लानानै गाहैनाय जायो आरो दाथ' गोदोनि बायदि नंङा नालाय नोंथां सानसे साननै जोंङो फोजोबखायो आरो दाथ' माबा मेचिननि मुगा जाबाय नालाय सानसेयावनो ट्रेक्टर जजों एवजोबनानै लानानै सानसेयावनो बुरजा बुरजा मानसि लनानै ज' ज' गायनाय जायो माइफोरखौ
औ
आरो दाथ' माइफोराथ' माइलिफोराथ' गोदान गोदानानो फैगासिनो दंङो जोंना दायोथ' गायनायफोरा रनजित एबा जोंनिया फरिमल बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो गायदों जोंनिथिं गोदान गोदान माइरें फैदोंब्लाबो सोरहाबा सोरहाबा साफा सानैल' गायजेनदों आरो औ जोंनिया जेरै बादि हायाबो मोजां नंङा जाहैबाय हायाबो गोदोनि बायदि समान नंङा गोजौ गाहाय जाजोब बाय औ हाया बालासिया जा जाफैबाय दै बानाया लोमसाव फैनानै हाफोरखौ गाज्रि खालामफैबाय गोजौ बाहाय अबावबा बबेनिबा फुलुंखौ अबेनिबा बबेबा दाबसे जायगायाव लांनानै ज' दोनहैबाय जोंनियाव दायो माइफ्रानो मोजांङै जानो नागिरला आरो आरो माइ मोननायफ्रावबो जोबोद थैख्र'यो माइफ्रा ओर दाबसे दाबसे खन्द' खन्दआव जोबोद थैख थैख्लुना होयो जोङो। जोंनाथ' दायो गायजेननाय सोनलाय आरो माइ होनायावबो जोबोद। इदिनो थैखरनाय मानाय माइफोरखौ मोजाङै मोननो थाङा आरो जों थं हायाबो बारा मोजां नङा नालाय हायाबो हासार गोनां नङा नालाय गोदोनि बायदि हायावबो जोबोद मुलि होनानै। मुलि होनाय जायो माइफ्रावबो जोबोद मुलि होयो दानिया। खया खथिया फुनायनि खथिया फुनायाव खोथिया फोनायाव। बो खोथियानि थाखाय माबा इउरिया सारना होयो। माइआ गोजौ गोजौ जानायनि औ खोथिया गोजौ जानायनि।
नङाबा गाहाय जायो खुनु खस्थ' जायो औ।
औ सारना होबाबो। बे खोथियाखौ सानसे एबा साननैल' दोनजायो आरो नोंथां। साननैफोरनि अभार दोनबाथाय बे इउरिया होनाय। खोथियाबो गायजानो नागिरा बिनिखायनो जोंना देग्लायहाय इउरियाखौ होआसै आरो नोंथां। जोंनाथ' अखानि अखा दैज्लां बोथोर अखा बोथोरबाबो मालाबानि समाव हायो मालाबानि समाव हाया दाथ' अखायानो गैया नालाय नोंथां। बेनिखायनो बे बोथोरखौ लानानैनो जोंना इउरियाखौ होनाय जायासै आरो। बोथोर लायै बोथोर गायो नालाय माइखौबो दा नोंथां बुंनाय बायदिब्ला जुन जुलाइआवनो गायो दाथ' जुनानो जाबाय। जुन जुलाइ जुन जोबनानै जुलाइ जुलाइ हाबबाय औ दा जुलाइनि गेजेर फावनो गासिबो दुब्लिया माइजोंहाय फोलोमजोब। साबसिन आरो औ बेबायदिनो दैज्लां बोथोरा ज' ज'यै थां गायलायनानै थांगनाय जायो आरो।
औ सिगांनि समाव जुलाइ जोबबाबो माइआ माइ गायनाया जोबामोन। दानि जुगाव जुलाइ जोबलायलायनाङा दसेनो जोबो सोरबा सोरबा आमथिसुवाबा नि सिगां गायो सोरबा आम सिसुवा बायखांबानो लोगो लोगो गायनानै फोजोबो। ओ बिदिनो दाना बांसिन फैसा थाखाजों गेलेयो माइ गायनाया। सिगाङै थाखा फैसा गारालासिनो न'नि गोजान न'आव सानै साथाम थानायजोंनो जोङो हालेवै हालेवै गायनानै बिदिनो जाबोयोमोन आरो खस्थ' बांसिन मावनानै जायोमोन दा खस्थ' मावनो बानानै जो जोङो मालायफोरखौ बांसिन हाजिरा लायो आरो हालेवनो बानानै ट्रेक्टर लायो मोसौफ्रा जोंना बिदिनो मोसौ हालुवाफ्रा जोबखोलांबाय मोसौ हालवाया जोंना दा हालौवनो रोंला सिगांनि बायदि दा मोसौआ खस्थ'बो मोनला। मानसियाबो हालेवनानै खस्थ'बो मोनला बेफोरबायदि जाहैबाय आरो।
औ औ।
एसेनोसै दे नोंथां दोनथ'नोसै सना ज
औ।
उम